औ नोंथां खोनाबाय
खुलुमबाय नोंथां सानजौफुनि गोजोननाय जासिबाय
जों मानि सायाव सावरायनो नोंथां एबार
आङो नोंनाव फन हरनायनि जाहोना जादों जोङो दावबायनाय बा बेरायनायाव माबायदि थुलुंगा मोनो बिनि सायाव सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन।
औ औ सावराय जागोन नोंथां औ।
आं नोंथांनो दावबायनायनि सायाव माबायदि थुलुंगा मोनो बिनि सायाव फंनैसो बुंना होगोरोनोसै नोंथां।
उ दे नोंथां।
बेरायनाय बा दावबायनाय बियो सुबुंनि जिउआव जोबोरैनो गोनांथार होननानै सानजायो नोंथां दावबायनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा गोबां मा होनो रोङि आरो मि थियै जायगाफोरखौ मिथिनो आरो रोंनो हायो नोंथां।
औ।
गावनि ओनसोलनि सिङाव जायो बा हादरसानि सिङाव बा हादरसानि बायजोआव गुबुन हादरसायाव बा जोंनि हादर नि अनगा गुबुन हादराव गुबुन हादरमायाव बेबायदि दावबायनाय जायो। दावबायनो होननानै बुङोब्ला सरासनस्रायै गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनानो आथिंजों दा आथिंजों हान्थिनानै दावबायोमोन नोंथां। आथिंनि अन गा गोदोनि सुबुंफोरा जेरै गराय आरो गराइनि बिनि एसे उननि ओमफ्राय जेरै साइकेल ओंखारनाय समनिफ्राय साइकेलजों बेफोरबायदिनो गोदोनि सम सुबुंफोरा गोदोथारनि सुबुंफोरा बांसिनानो गरायजों बा आथिंजों दावबायनाय खौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय ओ आथिखालनि मुगायाव सुबुं माहारिनि रोंगौथि बांनायनि थाखाय जोङो दावबायनायखौ गारि मटरफोरजों जोङो दावबायनायखौ बांसिन नुनो मोनसै बिनि थाखायनो जों दावबायनायफोराव गोरलैयैनो जोङो दाव गोजान गोजान दावबायनो हानायखौबो जों नुनो मोनो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिनो हायोदि ओ जोङो दाबसे जायगायाव दावबायनो लानानै बै जायगानि सुबुंनि थाखुलि जेरै बिसनि जानाय आदार बिसिनि मावनाय दांनाय बिसिनि समाजखान्थि बिसिनि रांखान्थि बायदि बायदि बिथिङाव जोङो गासैखौबो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो बिसिनि हारिमुनि बेलायावबो ओ जोङो माने मिथिनो हायो होननानै आं सानो नोंथां ओ आरो ओ दावबायनायनि ओ थाखाय जोङो ओ जोंनि जिउआव मोनसे गोदान सोलोंथाइ हिसाबै जोङो मोननो हायो। आ जेरै आ बै जायगानि ओ सुबुंफोरनि जानाय आदार बे जानाय आदारा ओ जोंनि जेरै जों ओंखाम जायो ओ बै जायगायाव ओंखाम जायाबो जानो हागौ नोंथां ओ गुबै जाग्रा आदार हिसाबै बिसिनि जायगायाव ओ रुटि बा गुबुन जाग्रा आदार बिदि जानानैबो थांनानै थायो नालाय ओ बिनि थाखायनो बैसिनि जानाय लोंनायनि सायावबो जोङो मिथिनो हायो।
औ नोंथां औ
आरो दावबायनायनि गे जेरजों बेबायदिनो गोबां गियान मोननो हायो आ नोंथाङाबो माब्लाबा माबबा समाव दावबायनानै आ दावबायफेरबाय नामा आरो दावबायनो नोंथाङा लादों नामा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै दावबायनाया थ' नोंथाङा बुंनाय बदि जोंनि जिउआव मानसिनि जिउआव दावबायनाया जोबोद गोनांथार मानो ना फरायनायजों लोगोसे सुबुंफोरा दावबायनायाव गोसो होनांगौ आरो नोंथां
ओं खोनाबायना
ओ फरायनायजों लोगोसे एबा एबादिनो न'आव थानायजों लोगोसे दावबायनाय थायोब्ला जिउआव एसेबाबो मोजां जायो आरो नोंथां नोंथाङा जेरै बुंलांदों दावबायनायनि गेजेरजों जों बैफोर सुबुंनि माखासे जायगाफोरनि गियानफोरखौ बुथुमना लानो हायो थिग बिब्दिनो दावबायनायाबो मोनसे बिदिनोखा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनायखौनो दावबायनाय दावबायनाया जेरै ओ रेल लामाजोंबो जायो जेरै आथिखालाव जों नुनो रेल लामा आरो बिरखंफोरजों आरो गारि मथर फोरजों दावबायनायखौ नुनो मोनो थिग गोदोनि समाव नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन ओ गोदोनि समाव समाव दावबायाव जोबोर गोब्राबमोन आथिंजोंसो गोदोनि सुबुंफोरा दावबायोमोन नाथाय जों आथिखालाव गोरलै राहा जों दानि गोदान बिरोंदामिनि गेजेरजों जों गोर- लै राहा जेरै रेल बिरखं आरो दै लामाजों गुबुन गुबुन जायगायाव जों दावबायनो हायो थिग बिदिनो आं बिदिनो माखासे जायगायाव दावबायनानै औ जेरै माखासे थुलुंगा मोनबोदों आं नोंथांनो गोमुर मोनबोदों बिनि सोमोन्दै फं- खोन्थासै नोंथां ओ बिदिनो आं मोनसे जायगा जेरै जोंनि आसाम रायजोनि सिङावनो थानाय ओ आसाम रायजोनि सिङाव थानाय जेरै गुवाहाटि नोगोरमा बेयावबो गोबां केेब दावबायदों बे दावबायनायाव बिदिनो दावबाय नाय समाव जोङो आङो गोबां जायगा जेरै बबावबा गिदिर माव थिलि अबावबा बिदिनो गिदिर ओ बेरायग्रा जायग्रा दसे सम जिरायग्रा जाय- गा बेदिनो अबा आ बिदिनो जुनारसालि बेफोराव बेरायनानै आङो बिसोर जायगानि गुवाहाटि नोगोरमानि एबा आं दावबायनाय जायगानि थासारिफोरखौ मोन- थिबोदों हरैनि थाखुलिफ्रा माबोरै आरो हरैनि रायज्लायनाय आसार खान्थि आरो हरै नोगोरनि मानसिफ्रा माबायदि जायो हरै नोगोराव मा मा दं आरो मा मा आं नुनो मोनदों जेरै बेयावथ' मिथिंगानि महरफोरखौ बारा नुनो मोना थेवबो बेयाव गारि मथरजों बुंफब नाय एबा बिदिनो होंगो दोंगो सुबुंनि गेजेराव बिदि हेंगो दोंगो सुबुं नुनो मोनदों आरो नोंथांनि गुवाहाटी नोगोरमायाव आरो जुनारसालि फोरहोनोब्ला जोंहा गुवाहाटि नोगोरमायाव जुनारसालि दं हिसाबै बे गोबां रोखोमनि जुनार दं जेरै जों बुंनो थांबा काजिरङा माहारियारि हाग्रामा बेयावबो जों दावबायनाय समाव जों बिदिनो हाग्रानिनो माखासे गोमालांनो हमनाय जोंनि बे जिब जुनार बेफोरखौ जोङो आङो नुनो मोनबोदों आरो बेजों लोगोसे आङो जोंनिनो आसाम ओ रायजोनि बाहे खाथि गाव नांजाबनाय मोनसे हादरसायाव आङो दावबायदोंमोन जेरै मेघालय रायजो बेयाव बे दावबायनाय समाव आङो गोबां गावखौनो गाव गोग्गानाय मोन्दों मानो होनब्ला आं बिनि गोदान बारहावा मोनजानाय लोगो लोगो आंनि माखासे साननाय हनाय आरो मोनदांथिफ्रा सोलायजोबदों मानो होनोब्ला बे रायजोनि सुबुंफोरा जि गाव एफाग्राब खस्थ' खालामनानै गावनि जिउखौ दैदेननो आरो बिसोरनि रायज्लायनाय बिसोरनि थानाय थाखुलि होनबा जोंनि ओरै सुबुंफोरनिजों एसे बो मिलाया माबायदि सुबुंजों रायज्लायनांगौ माबायदि गोदान सुबुंजों ओ सुंजोबलायनांगौ माबायदि मायदि राय- लायनांगौ बि बिसोरनिफ्राय आङो माखासे गोबां गुमुर मोनथिनो मोनदों आरो बिसिनि थानाय आसार खान्थि आरो समाजखान्थि नेमखान्थि बिदिनो हाबा हुखा ओ थानाय जायगा माबोरै माबायदि थायो बेफोरखौ आङो मिथिनो मोनबोदों नुबोदों आरो बिसोरनि जानाय लोंनायफ्रा माबायदि बेफोरखौ आङो नुनो मोनबोदों जेरै बुंनो थाङोब्ला बिसोरो जों बर'फोरबायायदिनो बिसोरबो जोंङो बिदिनो जायो। मैहुर खालामनानै एबा खस्थ' खालामनानै बिदिनो बिसिनि बे रायजो खौ बुंनो थाङोबा बेफोरनि लामाफ्रा गोजौ बिसोर हाजो ओनसोलाव थायो बांसिन बिसोरो जुम आबाद बिदिनो हाजो गोजौ गोजौ आबाद मावनानै जायो ओ आरो मिथिंगा खौ बुङोबाथ' मिथिंगानि समायना रमायना आङो नुनो मोनदों मिथिंगानि नुथायफोर जेरै दै बाज्रुमनायनो बिफां लाइफां जेरै दाउमा दाउसाफ्रा बेयावबो गोबां दङ जेरै बे रायजो जेरै बांसिन अखा हायो हिसाबैबो बांसिन अखा हाबाय थायो जेरै लामाफोराबो गिथाव गिथाव होननानै आं नुबोदोंमोन आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बे रायजोआव आं दावबायनाय समाव नुदों आरो बेबायदिनो आं बियावल' दावबायाखै आरो ओरै माखासे जोंनिनो सा फारसे थानाय ओरै अरुणाचल रायजो आसामजोंनो नांजाबखानाय आं बावबो दा दावबायनाय समाव आङो बेफोरनि बि जायगानि थासारि बे जायगायाव माबादि बारहावा बेफोरखौ आङो मिथिना मोनदों जेरै बेयाव गुसु जायगा होननानै जों मिथिनाय जायो जों ओंखायनो बयबो बाव दावबायहैयो आरोना जेरै जों माखासे बिथिं जेरै बरफ बेफोरखौ जों नायनो दावबायहैयो आरोना जेरै मिथिंगानि समायना रमायना जों बुंफबनाय बरफफोरखौ जोङो मिथिगाया माबादि नुथाय होदों बेखौ नायनानै जोंबो गोजोननाय लायो आरो बिसिबांनि रायजोफोरनि माखासे थानायनि ओ नेमखान्थि आसार खान्थिजों आं बेफोरखौ मोनथिदों माबायदि जायो बेफोरनि मानसिफ्रा आरो जोंजों माबायदि सुंजोबलायनांगौ रावनि बागै सोलोंनो मोनबोदों माबायदि जायो बेफोरखौ आरो नोंथां बिदिनो गोबां दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे मोनथियि बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव थां थाङोब्ला नों बैफोरनि थासारिखौ मोनथिनानै नों ओरै गावखौनो गाव सोलायफैनो हायो हरैनि सुबुंफोर जों ओरै सुबुंफोरजों नायोब्ला जों गोबां ओ फारागखौ नुनो मोनो थिग बिदिनो माखासे नों रोङै बुस्थुफोरखौबो नों सोलोंना लानो हायो बेफोरनि गेजेरजों आरो नोंथां दा बिदिनो जोंनिनो रायजोनि सिङावबो थानाय जेरै आसाम रायजोनि सिङाव थानाय जों माखासे ओरै ओ जोंनिनो खाथि थि खायालाव थानाय जेरै माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा बेावबो दावबायनो हायो दावबायनो बेफोराव दावबायनो बो नों माखासे नोंनि साननाय दुखु जारलाफोरखौ नों ओ बावगारनो थाखाय नों दावबायनांगौ मानोना बेफोरखौ मिथिंगानि महर आरो मिथिगानि समायना रमायना नुथायफोरखौ नुयोबा नोंनि गोसोफ्रा एसेबाबो सोलायो आरो। फरायनाय सुबुंफोराथ' बे दावबायनाय हाबाफारिखौ लानाया जोबोर गोनांथार दावबायनाय थायोब्लासो मानि जायो होननानै आं साननासै आरो नोंथां दावबायनाय थायाब्ला नोंहाबो एसेयावबो गोहोआ बांसिन जायो। ओरैनो नोंथाङा माबाफोर दावबाय बेनि सोमोन्दै आरो बुंनो हागावगोन नामा नोंथा अबावबा
औ नोंथां औ समायना रमायना जायगा जेरै हाजो ओनसोल ओ हाजो ओनसोलफोराव गुवार दैमा थानाय मोनसे बिलो थानाय बेफोरबायदिया जायगाफोराव जेब्ला सासे मानसिया ओ‌ जेब्ला सासे मानसि एबा सु- ओ नों आं सुबुङानो जेब्ला दावबायो बैफोरबायदिनि नुथायखौ नुनानै जोंनि गोसोआव गोबां सोंथि सिखारो बे सोंथियानो जोंखौ आरोबाव ओ गोजौ थाखोसिम ओ दावगा होनायाव हेफाजाब होयो जेब्ला सासे मानसिया ओ बै समायना नुथायखौ नुयो अब्ला बिनि गोसोआव ओ माखासे सोंथिफोर सिखारगोन ओ बे सोंथियानो नोंखौ खन्थाइ रायथाइ ओ सल'मा सुंद' सल' बेफोरबायदि लिरनायाव नोंखौ मदद खालामगोन जोंखौ मदद खालामगोन। बेखौ आं सानो ओ आरो
नि गेजेरजों बैफोरनि माखासे नुथाइफोरखौबो नों गोसोखांनानै नोंनि खन्थाइ एरि लिरनायफ्राव हारसिं ना नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथां दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां बाथ्रा राय्लायबाय बिब्दिनो दावबायनानै नोंगौ ना सुबुङा थारैनो जोंनि ओ गोसोखौ बा जोंनि रोंनायखौ बांहोयो नङा होमबा?
औ नोंथां बांहोयो।
औ आरोबाव नोंथाङा ओ ओ माबेबा जायगाफोराव बेरायनायनि सोमोन्दै
औ दावबायनायाथ' गोबाङाव दावबाय नोंथां बिदिनो गोजौ बिरखंजोंबो दावबायबाय आरो रेल लामाजोंबो दावबायबाय। नों बिरखंजों दावबायनाय समाव नों एकदम मा होनबावनो नोंथां गोजौजोंसो दावबायनाय जायोना गोसोफोरखौ नों मोजां मोनो जेरै गिबि खेब दावबायदों साननानै गावखौनो गाव थुलुंगा। गोथाव थुलुंगानाय मोननानै गावनो गोगाथाव खालामना लानो हायो आरो नोंथां जेरै जों बिरखंफोरजों बेरायोब्ला आरो दैनि दैनि लामाफोरजों बेरायोबा जों बिदिनो गोबां एक्सपिरियेन्स मोनो आरो नों थां ओ थुलुंगानाय मोनो आरो नोंथां होमबा नोंथां जोंनि दावबायनाय एसे एनैनि बागै सावरायनाया एसेनोसै होननानै जों साननानै बुंनो हायो। जों गोबां सावरायलायबाय दा नोंथां उनाव सावरायफिनगोन। गुबुन नोंथां
औ दे गोजोन्थों।